हेल'
हेलौ
औ खोनादों?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों। मा खालायदों?
आङो नोंथां दायो ओरैनो दसे सम जिरायना दंथ'यो आं
आचसा ओमखाम जाबाय?
ओमखौ जाथ'वाखैमोन नोंथां जानायालाय
आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
उम औ हायो नोंथां हायो
आचसा उ दुसे जोम होनो हायोबालाय आं ओ मोनसे खोथायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन आं नोंखौ
अ सावरायजागोन औ नोंथां सावराय
ओ सावरायजागोन
औ
आं माने नोंनावहाय कम्पिउटारनि बागै सोंनो नागिरदों माने कम्पिउटार
अ नोंथाङा बुंनाय बायदिबा नोंथाङाहाय आंजों ओ कम्पिउटारनि आयदायावहाय सावरायनो सानदों होमबा?
औ औ बेनो
औ औ औ जोबोद मोजां
औ
आइ
दा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होबानो मानि थाखाय इउस जायो मा मा नांगौ बेफोरनि थाखाय एसे फोरमायनानै होनो हाबा गोजोननाय थागौमोन आङो
अ कम्पिउटारनि बागैना?
औ
औ कम्पिउटाराथ' जोंना गोबां रोखोमनि खामानिफोरावहाय ओ ओ हेल्प खालामो बा जोङो बिनि सुबिदा लानो हायो उह जेरै जोङो एगजाम ओ फरिखा आन्जाद साख्रि बाख्रिनि ओ ओम एगजामनि उम फर्म फिलाप बा एबा एप्लाइ खालामनो हायो मानो हायो जोङो ससियेल मिडियाबो बाहायनो हायो कम्पिउटारावहाय आरो जोङो रोखोम रोखोमनि इदिनो ओ सफ सुकुवेर डेभलप खालामनो हायो बा प्रग्रेम खालामनो हायो कम्पिउटारजों जोङो आरो दंबायो मोननैसो ओम जेरै जोङो ओह कम्पिउटारावहाय उ भिडिअ इडिटिं खालामनो हायो
मा मा नांगौ कम्पिउटार जि ओ कम्पिउटारखौ।
औ कम्पिउटारखौ बाहायनो ना ओ कम्पिउटारखौ बाहायनोथ' नोंनाव मइेन बुस्थुआनो थानांगोन सि पि इउ होन नाय मोनसे बुस्थु। बे कम्पिउटारनि मेलेम बायदि जाहैयो बेयो। बे गैयाब्ला माने कम्पिउटारा सलिया बेखौ दा जोंनो नांथारगौ कम्पिउटार बाहायनो बुंब्ला। सि पि इउ होननाय बुस्थुखौ जोंनो नांथारगौ आरो बिदिनो कारेन्टनाथ' नांगोन कम्पिउटारा ओम इलेक्ट्रिसिट टि एबा कारेन्टजोंसो सलियो नालाय। कम्पिउटारनाव ओरैनो बेबायदि बेकआप बेट्रिबो थाया नालाय। ओ डायरेक्ट कारेन्टजोंसो सोनानै सालायनांगौ जायो मानांगौ जायो आरो नोङो बिदिनो ओम बेलेक बेलेक सुबिदा लानो लुगैदोंबाथ' नों नो इन्टारनेट बा टावर नांखा थारगोन बा हसपट खानेकट सन नांथारगोन वाइफाइ बुङोना जों जिथु औ। औ। कम्पिउटारावथ' सिमबो सोनो हाया नालाय नोंनो वाइफाइ होननाय एसे नांथारगोन रोखोमनि बे टावार आरो जेनेबा नेट होनो हानाय सुबिदा बेजोंसो जों माने हेभि हेभि हेभि खामानिखौ मावनो हागोन जेरै वेब डेभ्लपिं ओ प्रग्रामिं ओ ओरैनो आरो दंबायो मोननै मोनथामसो।
ओमफ्राय बेयाव मा मा जिनिस नांगौ माने बेखौ बाहायनो थाखाय? मेनानोथ' सि बि इउ होनबाय नोङो आरो सि बि इउनि अनगा आरो बेलेग
औ औ ओ ओरैनो जोंनोथ' माबा नांगोन ओ इखौ जोङो किबर्ड होनो ओरै टाइपिं बायदि ओ नाम्बार नाम्बार ओमफ्राय आल्फापेटफोर थायो बेखौ जों किबर्ड होननाङो बेखौ जोङो कानेक्सन लगायनां थांगोन। कम्पिउटारजों होमबासो जोङो ओरै आखर थुनो हागोन जेरै आंनि मुङा बिदि लिरनो हानाय सुबिदा मोनगोन जोङो किबर्डखौ। कानेक्सन लागायबा किबर्ड गैयाबाथ' जोङो जेबो जेबो ओ आखर लिरनो हानाय नङाना। कम्पिउटार बाहायनायानो खामानि गैयि होननायसो जागोन माने जेबबो खालामनो हानाय नङा बादिसो किबर्ड गैयाब्ला। दा जोंनि किबर्डबो नांगोन ओम माउसबो नांगोन। माउस आरो सि पि इउ बो नांगोन। मावसाथ'
कम्पिउटार ना कम्पिउटारावथ' बिदिनो आं आं जेरै होनदों ओ किबर्ड गैयाब्ला जाया बिदिनो मोनसे इम्परटेन्टआ बेबो आरो माउसआबो माउस गैयाब्ला जोङो बिदिनो ओ कम्पिउटाराथ' ओ स्क्रिनावहाय थुजाया नालाय जोंनो इदिनो पइन्टिं सिस्टेम बायदि पइन्टार पइन्टार होनो आरो इंलिसनि। जों पइन्टार खौ नुजाहोनो बे माउस होननाय बुस कानेक्सन
माने बे बे माउस होनाय बुस्थुआ आं माने मिथिनायाव दा नों होननाय होननायावहाय आं मिथिनो मोनदों जे माउसआ माने नों जेराव थुनो गोसो बेयावनो थुनो हागोन आरो ना जेनेबा अपसनाव थुगोन औ माने
बा जोङो स्क्रलबो औ गाहायाव बोख्लायनोबो हायो माउसजोंसो। ओरै ओ उम उम औ औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफाय बे जे जों दिसप्लेनि मा होनो ओरैनो बेनि मुङा मा जागोन ओरैनो जेनेबा
जोङो बेखौथ' आंनि मिथिनाय बायदिबाथ' डिसप्ले नुनायखौ आङो मनिटारसो होनो ना माबायदि मोनदों। मा होनोथाय आंबो बारा मोजाङै मिथिलाय लाङा नोंथां दा नोंनिबा मा होनोथाय?
औ नों जि होनदों बेनो जानो हागौ आरो खोनादों? आतसा बेखौ मनिटर होनो आरनायाव जोङो बायदि बायदि नुबाय थागोन आरो ना।
औ औ। जोङो रोखोम रोखोमनि ओ भिडिअ' बा मेथाइबो खोनासंनो हायो जोङो कम्पिउटार होनाय ओ दानि इलेक्ट्रनिक बुस्थुआवहाय
औ।
बिदिनो जोङो ओ केमेरा बा वेब केम थाबा जोङो भिडिअ कलबो हरनो हायो लोगो फोरखौ ओ गोजानाव थानाय बिदा फंबायमोनखौ औ नों कम्पिउटारावनो नुगोन ओमफ्राय नोंनो बिदिनो केमेरा बायदि नांगोन आरो बेखौ जोङो वेब केम होनना बुङो। बेखौ जोङो कानेक्सन लगायनांगोन कम्पिउटाराव होमबा जोङो जेरावखि थाया ओ माने जोङो जोंनि बिदा फंबाय बा खुरमा खुरमिफोरखौ जोङो भिदिअ' कल भिडिअ कल हरनो हागोन भिदिअ कलानो जाहैबाय उम मोखां नुनाय जायगा नुनाय बा नोंजों आंजों बिनि सावगारिखौ नुलायलायनाय अबाव दं मा खालामदों जायगा देखायनो हालाय लायनाय बेबायदि सिस्टेमनि सुबिदाखौ जों लाब लानो हागोन आरो कम्पिउटाराव। बिदि सिस्टेम खालामोब्ला
औ ओमफ्राय आङो माने कम्पिउटारखौ मोननै रोखोमनि नुनो मोनो आरोना मोनसेया जाहैबाय लेपटप होननाय बेवहाय जेनेबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों?
औ ओ गोबाङानो ओ माबा दं फारागथि दङ। कम्पिउटार आरो लेपटप जे बुंदोंमोन ना नोंथाङा ओ गोथौ फारागथि दं मानै
उम औ औ
बुङोब्ला आंनि मिथिनाय बायदिब्ला एथबा बांसिन सुबिदा बायदि गोलैयो
आतसा बेनाव सुबिदाया बांसिन दं आरो
औ मानोना जोङो लेपटपखौ जेराव मेराव जेरावखि थाङा जोङो बेगाव लानो हायो बा बिदिनो फिसा फिसौ आ केरि बेग ओ बा उम हुम बेगफोरावबो लानो हायो जोङो लेपटपखौ आ लेप उम लेप - तपआवथ बेट्रिबो थायो नालाय जोङो बेट्रिखौ खेनसे चार्ज होदो ओमफ्राय बेरायनायावबो लांनो हागोन मानो हागोन ओमफ्राय ओ जेरावखि थाया जोङो
रोगाबाय थानो हागोन आरो बेखौ रेजेङैनो माने बे बुस्थुखौहाय ओरैजोङैनो रोगाबाय थानो हागोन आरो बिगाव लानानै बा गुबुन जायगायाव थांनोबाबो लानानै थांनो हागोन
औ औ नोंथां आरो लेपटपाव जिबाय - जि आ उम हुम नां माने कम्पिउटारावहाय जिबायदि बुस्थु इम्परटेन्टफोर नांगौ जेरै सि- - पि इउ होन माउस होन वेबकेम होन बेफोरखौ नांथारगौना कम्पिउटाराव नङाबा कम्पिउटारा सलिनो असम्भब जोंनो लेपटपाव बेफोर बुस्थुखौनो नाङा जाहैबाय। ओंखायनो माने बुहुद सुबिदा बायदि जाहैयो लेपटपआ। जोङो लेपटपखौ माउस गैयाब्लाबो सालायनो हायो। आरो वेबकेम गैयाबाबो जोङो लेपटपखौ सालायनो हायो। आरो कम्पिउटाराथ कारेन्ट गैयाब्लानो सोलियाना? आ कारेन्ट नांखाथारगौ बेट्रि थाया नालाय कम्पिउटारनाव डाइरेक्ट का औ दायरेक हायरेक खानेक - -सन बा डाइरेक्ट इलेक आ कारेन्टसो बोयो नालाय कम्पिउटारा उम कारेन्ट थांबानो सुइस अफ बायदि जाना होयो माने आ लेपटपाव बेट्रिबो थायो ओमफ्राय बेखौ जोङो जेराव मेराव लांनो हायो मानो हायो बिदिनो आरो।
अ
माने बेना एसे सुबिदाया बांसिन जाहैबाय आरोना।
औ
होननाय बुस्थुआ
औ गोबाङानो बांसिन सुबिदाया जेरै जोङो माउस गैयाबाबो सलिनो हायो बेखौथ आं होनखांखाबायमोन खोमा? खामानिया मोन मोननैयावबो - खामानिया उमहुम खामानिया मोनैयावबो एखे जायो उम ।
औ
उम हुम
दा औ दा होमबा सुबिदायाव माने मोननैनि मोन - -नैयाव दं आरोना जिखिजाया कम्पिउटाराव मा मा खालामनो हायो जों एसे फोरमायनानै हो हो। हागोन नामा? कम्पिउटार ओमफ्राय लेपटप माने मोननैजों एखे नालाय बेजों बिसोरआव जों मा मा बाहायनो हागोन बा मा मा खालामनो हागोन? जोङो ओरैनो
ओ जोंथ बुंनो थाङोब्ला लेपटपआव मा बाहायनो हायो बेखौबो जोङो कम्पिउटाराव बाहायनो हायो एखेसो बेयाव माने बिदि बारा फाराग थिग गैया, जे कम्पिउटाराव बाहायजाब्ला लेपटपाव बाहायजाया बिदि होननाय बारा गैया
औ
बारा नुनो मोनाखै बिदि फारागथिखौ । हम जिखुनु सुबिदा असुबिदाखौ आङो फोरमायना होबाय। बे खौ आङो नुबोदों माने।
ओ नोंथांजों रालाय
ओमफ्राय जाबायमोन नोंथां।
आदसा होबाथ' नोंथांजों रायलायनानै माने दा आंनो सम मोनो। हानायनि थाखाय बहुद गोजोननाय थाबाय।
जों दसे समनि थाखाय सावरायनायनि थाखाय। बे बे ससेयावनो आं अब्ला दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां।
औ गोजोन्नाय थाबाय होनबाथ'।